औ हेल'
नोंथां
औ
मा खालामदों
अ आङो ओरैनो दङ दायो
ओमफ्राय खबरफ्रालाय माबोरै
खबरा मोजाङानो बिदिनो गेजेरावनो आरो अ नोंथाङा लाय मा खालामदों
आंबो नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो आरो दंफां सायाफ्राव
अ औ
ओमफ्राय आं नोंथांनाव माबा मोनसे सोंगौमोन आरो
अ सोंनो हागौ दे नोंथां
बिदिनो माने मोसौनि बागै एसे बुंफोररनो हागोन नामा बेै रनसाय बायदि आरो एसे गोलाव ओं
औ गुसुङै हागोन दे
उम एसे एसे बुंफोरना होदो दे
औ मोसौ होनोब्लाथ' जों मिथिनो मोनो आरो दा माने मोसौखौ बांसिन न'खरफोरावनो फिनाय नुनो मोनो आरो ना
उम उम
जेरै बर'फोराबो फियो जेरै गुबुन जाथि बे फोर असमिया मिरि दिउरि
उम
बेफोरखौ बेफोरबो बिसोरबो फिया आरोना मोसौखौ माने मथौ खौ गोबां मानसियानो फालियो इदिनो खायसे खायसे सुबुंफोरा इदिनो फुजिनायबो नुनो मोनो
उम
औ मोसौआ जेरै गोबां गाबफोर थायो जेरै गोसोम गाब गुफुर गाब बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
एसे जाथि जेदबो थायोना
औ औ औ औ थायो
बिदिब्ला बिदि
बिदिब्ला नोंथांनाबो मोनसे कुइसन सोंनो हागोन नामा?
बे मोसौनि बागैनो हा हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
ओ मोसौनि बागैनो आरोना?
औ नङा नङा माने नोङो बिदिनो बर'फोरनि माखासे ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोर बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओ इदिनो एसे एसेखौ हागोन आरो
औ औ
बैसागुनि सोमोन्दै आरो ना
औ
बैसागुनि सोमोन्दैथ' बैसागुआथ' सैथ्र' दाननि लास जोबनायनिफ्राय जाजेनो होननानै मिथिनो मोनो आरो
औ
ओं ओमफायो बर'फोरनि गेजेराव देरसिन फोरबोआनो बे बैसागुखौनो होननाय जायो आरो
औ औ
ओं ओमफाय बेबायदिनो फास्स्टआवहाय फास्स्टआवहायथ' मोसौनि बैसागुसो जाग्रोयो नालाय
औ
बिबायदिनो माने मोसौखौहाय लाव फान्थाव ओमफायो हालदै बेबायदिनो हानानैहाय
औ औ
माला गानहोयो आरो इसोरनो ओं थाइखा फिथाइफोर इदिनो माला गानहो सि गानहोना नानै माला गानोसे गानहोनानै सौरायखौ एवनानै एवनानै ओमफ्रायहाय मोसौखौहाय इदिनो फोथा थुना होनानै गोसोम गोसोम लामा लामा लांनायावहाय बे सौराइखौ सारना होनाय जायो आरो मोसौ माने फुख्रियाव थुखैहैनो थाखाय ओं ओमफाय थुखैहैनानै बिनि उनावहाय मोसौनि खालामखांनायनि उनावहाय इदिनो मानसिफोरनि जासिगोन आरो ओमफायो मानसिफोरनि इदिनो मानसिफोराहाय फासावहाय इदिनो न'खरनिखौनो खुलुमनानै बेबायदिनो सोरबा सोरबा माबाफोर गस्लाफोर गिन्दिफोर फालिफोर इदि होनोबा खुलुमनानै होसिगोन इदिनो ओन्दैया गेदेरफोरखौ मान होसिगोन बेबायदिनो मान होलाय लायो आरो मानसिफोरनि बैसागु ओमफाय बेबायदिनो मान होनायनि उनावहाय बेफोरबायदिनो जैग' जयग'फोर होसिगोन गामि गामि गामि गामि जैग सावखांनायनि उनावहाय इदिनो जोबथा जोब्बाथाय आरो ना बे जैग होनाय जोबथाय इदिनो गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोर मोसासिगोन गथ' गथायफोर आलदा मोसासिगोन। ओमफ्राय बोराय बुरैफोर बिदिनो बिहामजोफोर आलदा बेबायदिनो आलदा आलदा मोसासिगोन आरो। बिदिनो हायलालाय हुइलालाय बिराद मोजां मोसायो आरो खाम सिफुं जथा सेरजा दा नानै ओमफ्रायो बिनि उनावहाय मोनखांजोबनायनि उनावहाय लासाव जोंना नियमा खाना जानाय दं आरो। बेबायदिनो बेदरनि फार थि इदिनो बयबो ज' मोसाखांनानै जानाय जायो आरो।
औ औ।
औ। एसेनोसै नोंथां।
औ आरो नोंथां बै दालाय गोखा गोखै मैगं ना मैगं मैगं जायोना।
औ।
मा मा मैगं'खौ जायो नोंथां?
माने गोखा गोखैखौथ' बिदिनो लाफा सायख' ओमफ्रायो बुरि थखन
औ।
ओमफ्राय थाराय गाजलि, बुरि थखन ओम ओमफायो दिंखिया बेबायदिखौनो जायो आरोना माने बेमार आजार जायनि थाखायहाय बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो बे बैसागु गेजेरावनो।
औ औ।
उम माने बेफोरखौ जाबा बेमार आजार जानो थाङानो आरो।
औ। माने बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरोना।
औ।
ह ह।
ओमफ्राय नोंथाङा बिदिनो मोसौनि रनसाय एसे फोरमायनो हागोन फोरमायना होनो हागोन नामा?
मोसौनि!
उम ओं एसे एनै बुंफोरबाबो जागोन।
अ औ औ माने मोसौ होनोब्लाथ' जोङो मोनथिनो मोनो आरोना बेखौ गोबां मानसिफ्रानो न'फोराव फियो जेरै
औ औ।
मोसौखौ माने आरो गोदो गोदायथ' मिथिबोनाय बायदिब्ला माने मोसौखौ माइनाव महरै सानोमोन आरोना।
औ औ।
औ गोदो गोदायनि मानसिफोरा माइनाव होननानै सानोमोन आरो मोसौखौ आरो उम मोसौआ बिदिनो गोबां गाबफोर जेरै गुफुरहां जेरै गोसोम जाथिब्रोम
औ।
बिदि नुयो आरो माने। मोसौआव जेरै बिदिनो ओ ओ आथिंफोर दङ' थोंब्रै।
औ।
गं फारनैफोर, खोमा मोननै। माने बेफोरखौ नुयो आरो।
ओहो।
औ।
नोंथाङ मा मागो सोमोन्दै मिथिनो हागोन नामा नोंथां?
हो?
माने मागोनि मागो दमासिनि।
ओं एसे एनै ओं
औ औ।
एसे एनैखौलाय बुंफोरना होनो हागोन आरो।
नोंथां औ
उम बे मागोआवथ' गोबां माने गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो बिराद फालियो आरोना बे मागो दमासिखौ।
औ नोंथां।
उम बिदिनो गुबुन गुबुनफ्राबो फालिनानैहाय मा जानो गोसो बेखौ सावना जायो आरो लारु सिथावनि एनथाब बेफोरबायदिखौ माने जाय जाय जानो गोसो फिथा लावदुम बेफोरखौ संना जालाबायो आरो बिदिनो मागोआव। ओमफ्रायो बिदिनो जाय जाय बिदिनो मिलायनायफ्रा जानो लेंहरो बिनावहाय ज आरो ओरै बेस्राबो लिंहरफिनसिगोन बेबायदिनो जमा जमा जालायो आरो जोंनि गामिफ्राव।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि गामियावलाय माबायदिथो दङ? माने माबायदि जायो?
अ माने मागो दमासियाव आरो ना। अ जोंनियावबो बिदिनो जायो मागो दमासियाव बिदिनो ओ माने माने बिदिनो मागो गाबोन बायदियाव मागो जागोन आरोना।
औ।
ओइदिनखालिनि हरावहाय बिदिनो बेलागुर सावनाय नुनो मोनो। जेरै दुगैस्रां लोबस्राङै सावो आरो ना बेलागुरखौ।
औ।
औ आरो बिदिनो अखानायैहाय मागोआ जागायबाथाय बिदिनो फिथा रराय जेरै लारुफोर एनथाबफोर माने औ। माने नालेंखल लादुफोर बिदि सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
औ जेरै बिदिनो माने गामियाव ओंखारनानै ज' ज' जालायो बैनि न'आव बैनि न'आव माने बिदि थांलायनानै जालाङो आरो जायो आरो माने।
ओ मिथिनो मोननाय बाददिबाथ' जोङो बे लारु खौ माने माइब्रा माइरंनिफ्रायनो बानायनाय होननानै मिथियो आरोना।
औ औ।
औ जेरै जोसा माइरंफोर बेफोरखौ मोदोमनायनि थाखाय माने बानायो आरो।
औ।
औ। बिदिनो गोबां सुबुंफोरा बेलेग बेलेग सावनानै जायो इदिनो जेरै ना नालेखरनि लादु बानायो।
औ।
औ जेरै दैनि सिथावफोर माने बेफोरखौ सावनाय नुनो मोनो आरोना नाथाय
औ।
औ।
उम। नोंथाङा इदिनो माबा मोनसे सोंगौमोन आं नोंथांनाव।
औ औ औ। सोंनो हागोन।
बिदिनो माने थास'निफ्राय जों मा मा मोननो हायो आरोना।
अ माने थास'निफ्रायथ' जों गोबां मैगंफोर मोनो जेरै
ओं।
थास'आ बिबारबो जाजायो आथिं थास'नि आथिं बिखौबो जायोना औ आरो जेरै बि थराइखौबो जायो बेदरफोरखौबो जानाय नुनो मोनो।
औ।
माने थास'आ बांसिनानो जाजाफ्रामोन आरो।
औ मैल' गोनां आरो ना बिरादनो।
औ औ।
औ।
बिदिब्ला नोंथां दिनै एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ दिनैनिफ्राय माने नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोननायनि थाखाय जोबोद खुसि जाबाय आं दिनै दे होमबा नोंथां दिनैनि थाखाय।
औ।